अ नोंथां
औ नोंथां
औ माबायदि दं नोंथाङा?
दङ नों थांनो थाङालाय
औ दङ आंबो मोजाङैनो।
ओ
ओ नोंथाङा बर'नि मोसानायफोरनि सोमोन्दै ओ मिथिगौने एसे।
औ नोंथां मिथिगौ। बर'नि मोसानाय होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरा गोदो गोदाय ओ समाज दानानै रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो ओम मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे दसे सम रंजानाय बाजानाय खालामबोदों बेबायदिनो बर'नि मोसानायफोराबो फैगासिनो दङ आरो आथिखालसिम। दा बेबायदिनो जोङो बर'नि मोसानाय फोर बुङोब्ला मोननो हायो खेराइ मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय बिदिनो गोदान मोसानाय बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो आथिखालसिमावहाय
औ नोंथां। आ गोदो गोदाय समनिफ्राय औ औ नंगौ। ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा। औ गोदो गोदाय समोमनिफ्रायनो जोंहा ओ रायजो जाबो जेननायनिफ्रायनो आखाइनि फाव आथिंनि फाव बेफोरजों जेब्लानिफ्राय जोङो रायज्लायनो रोंबोजेनबाय बिनि उननिफ्राय बिदिनो ओ जमा जमायै थाबोनो रोंनाय जाबाय बेनिफ्रायनो हारि धोरोम बायदि बायदि। बाहागो राननानै जोङो आलदा आलदा हारिनि मुंफोर दोनबोनाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारि ओ बेबायदिनो ज'ज' थालायनो रोंनायनिफ्राय जेब्लानिफ्राय जों रंजानो रोंदों बेनिफ्रायनो मोसानायनि जोनोमा जादों। बेबायदि मोनो आरो ओ बेनिफ्राय औ मोसानायखौ जोंहा खालाम मानो खालामो होनोब्ला मेंनायखौ मेंगा होनो ओ बेबायदिनो रंजानो मोसानायखौ खालामो। जोंहा मोसानाय सोदोबनि ओंथिखौ ओरैबायदि बुंदों। मोसानाय मोनि ओंथिखौ बुंनाय जादों मोदोम बेनि उनाव सा बिनि सानायनि ओंथिखौ जों साबफ्रेनाय माने मोदोम सोमावनाय बेखौनो जोङो मोसानाय होननानै बुंनाय जादों। आरो औ नोंथां
होम बेबायदिनो जोङो ओ गिबि गिबियावनो मोननो हायो जोङो बर'नि मोसानाय हिसाबैहाय खेराइ मोसानायखौहाय बे खेराइ मोसानाया जोंनि बर'फोरनि धोरोमजोंबो ओ सोमोन्दो गोनां आरो दा बेबायदिनो बियो बाग्लायबोबाय बिनिफ्राय जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ मोननो हायो ओ जायनिखि आथिखालाव मुलुगावनो ओ मोनथिजानो मोनबाय दाख्लैबावैसो ओ आसामावहाय ओ जा बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय बियो ओ सारा मुलुगावनो ओ जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौहाय मुंदांखा खालामसिननानै होनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो ओ नैफोरबायाददि मोसानाया जोबोद समायना जेरै नोंथाङा बुंलांदों ओ मोसानायनि ओंथियानो जाहैबाय मोदोमखौ सानाय एबा साफ्रेनाय दा बर'फोरा बिब्दिनो मोदोमखौ सानानै जा मोसानाय ओ हायला हुइला आखाइ आथिंनि फाव खालामनानै मोसानाय नैबेयो जोबोद समायना जोंनि बे मोसानायफोरा ओ मोसानाय फाव फेसन नं जों लोगोसे ओ माखासे देलायनाय खसाबफोर गाननाय जोमनाय बेफोर बेफोरबो जोबोर समायना आरो बागुरुम्बानि मोसानायनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बुंनो हायो दखना गोमो जेरावनोखि आगर गोनांहाय गोनां बेनिफ्राय रेगे रेगां फास्रा ब्लाउस गोजा बेनिफ्राय जान्जि खानाय ओ आरो ओरै जेरबायाव लानाय मोनसे खबसनि फालि ओ बेजों लोगोसे ओ मोखाङावबो बायदिसिना सिनदुर पाउदार लगायनानै देलायनाय फोथा गोजा थुनाय ओ बेफोरजोंहाय नैबे बागुरुम्बा मोसानाया जोबोर समायना आरो आरो बे बागुरुम्बाखौ मोसानायाव माखासे दामजुजों दामनानै ओ मेथाइ खननानै ओह मोसानाय जायो नैब दामजुफोरानो जाहैबाय खाम सिफुं सेरजा ओ जथा जाबस्रिं बेफोर आरो बेनि ओमफ्राय आरो जोङो गुबुन दामजुबो मोनबावो बर'फोरनि मोसानायाव बाहायनाय जेरैहाय थर खा मोनो गंगोना मोनो रेगे रेगे होननाय मोनो ओह बिदिनो गोबां रोखोमनि दामजुखौहाय जोंङो मोसानायाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरजों जोंनि बर'नि मोस सानाया जोबोर समायनायै बेरखाङो
उम
ओं
औ बागुरुमबा मोसानाय औ नोंथां औ बागुरुम्बा मोसानाय औ बागुरुम्बा मोसानायखौ जोंहा सिखिरि मोसानाय होननानैबो मिथिनाय जादों ना?
औ नंगौ औ मानो होननानै बुङोब्ला? ओ नैबे रेगेेरेगां फालिखौ जोङो आखाइ फारनैजों हमनानै गुवार खालामनानै मोसानाय जायो जेरावनोखि सिखिरिया बिरबोला जेरै गां फुवारनायखौ गुवार नुयो बेबायदि नुनो थाङो बेनिखायनो ना
औ नोंथां बेनिफ्राय बे बागुरुम्बा मोसानाय मोसानायखौ सोर मोसायो होनना बुङोब्ला नोंथां? ओह सोर जागोन फिननाय?
औ ओह बागुरुम्बाखौ सोर मोसायो होननानै बुङोब्लाथ', बर' आइजोफोरखौहाय मोसायो होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो। बेयावबो सिख्ला फिसायानो जा हाबा जानाय हिनजावानो जा बुरैफोरानो जा। जा जायनो गोसो मोसानो हायो, बेनिफ्राय ओरैबायदि नुनो मोनदों आथिखालाव मोसानायखौ हिनजावफोराल' मोसानानै थायाखै हौवाफोराबो मोसादों आरो। बेनिफ्राय जायनो सोलोंना नै मोसानो हायो बिनो नैबे बागुरुम्बाखौहाय मोसानो हायो दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे हौवाफोरखौहाय उन्दैनिफ्रायनो मोसानायाव इनट्रेस्टेड थानायफोरखौहाय बागुरुम्बाखौ मोसानायखौ जोङो, आथिखालाव साफा सानैब्लाबो नुनो मोनोसै आरो।
औ नोंथां
नैबे ओं
औ, बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंनि मोसानाय जोंनि बर'फोरनि बेलायाव मोसानायनि जागायजेनन्नाय होनोब्ला बागुरुमबाजोंनो जागायजेननायखौ जों मोननो हायो आरो, बागुरुम्बायाव जेब्लानिफ्राय मोदोम सोमावनो जायो रोंगोन बिनो मोसानो रोंगोन, बेबायदि होननानै जों हमना लानो हायो।
औ औ जोंनि बर'नि मोस थानाया जोबोद गोरा नोंथां ओ बेयो गुबुनफोरनि बायदि ओ ओरैनो सा साज्रां नङा जोंनि बर'नि मोसानायखौ मोसानाया, माखासे जानजिनि देमनाय नांगोन आखाइनि फाव-फेसन नांगोन बेनिफ्राय जोंनि मोसानायखौहाय गिलिर मोसानाय होननानैबो बुंनाय जायो, जेरावनोखि मोदोमखौ गारसोनानैहाय एसे गिलिर स्टाइलैहाय मोसानाय जायो आरो। बेखौहाय गुबुन जाथिफोरा गोर गोरलैयै मोसानो हाया आरो गोब्राब जायो।
औ नोंथां ओ जोंहा बाग गुरुमबा मोसानायखौ ओ जों गोसोखांनो हायो, ओ जिगुजौ बाजिस्नि मायथाइनि नैजिद' जानुवारियावबो। ओ दिल्लीयाव। सुबुं खुंथाइ सान फालिनायाव। गिबियै मोस दोंमोन आदो
औ
दिन्थिफुंदोंमोन बे मोसानायखौ।
औ
औ नोंथां। औ बिनिफ्राय जोंहा गुबुन आयदानि मोसानायाव जों थांनि नामा एसे?
ओं नोंथां। जेरैहाय गोदान मोसानाय बेफोराव थांजागोन।
फावरायनि नामा।
ओं जागोन नोंथां बुं।
औ ओ बैसागु बोथोरावबो जोङो बैसागुखौ जोङो रंजानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो हिसाबै बर'फ्रा फालिनाय बेखौ जों नुयो। ओ आरो जों फालिबोदों। बैसागु बोथोराव जों गेदेर उन्द दै ओ गासैबो सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो रंजानाय बेबायदि जोङो खालामबोयो आरो। बिथांमोना बैसागुआव बायदि बायदि रोखोमनि जों मोसानाय बेखौ जों नुबोयो जेरैहाय देमसि मोसानाय ओ हानजा मोसानाय ओ मागिनायाव मोसानाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मोसानायखौ जों मोनबोदों आरो।
औ।
औ।
नंगौ ओ बेनिफ्राय
औ नोंथां बुं
बिनिफ्राय आथिखालाव जोङो ओं माखासे फांसन बा प्रग्राम खुंनानै मोसानायखौबो स्टेजाव मोसानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जेरावनोखि ओ मोनसे औ मानसिफोरनि गेजेराव हारसिङै गसंनानै ओ मोसानो हायोब्ला मोनसे साहसाबो बारायो बेफोरबायदि साहस लाबोहोनो हानाय आदब खायदाखौ बाहायनानैहाय आरो जमायै बयबो नुसारनाय बायदि रंजानायखौबो जोङो नुनो हायो आरो बेनिफ्राय गोदान मुगानि मोसानाय होननाय होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ बै मोसाग्लांनाय मोसानाय बेफोरखौबो जोङो हमनो हायो आरो आरोबाव बेबायदिनो हाबायावबो मोसायो आरो। ओ संसार जानायाव बायदि खामानि मावनायनि उनावबो जों मोसायो जेरैहाय जोङो माइ गायखाङोब्ला जांख्रानि समाव जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो सावरि बादालि जायोबोला खामानि मावनो हाखांनानै माबा मोनसे रंजानाय लानो थाखाय जोङो मोसानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ बेफोर मोसानायखौ नोंथाङा गोमालांगोन बायदिखौ नुहुरो नामा
ओ। नंगौ नोंथां बेफोरो ओ आं नोंथांनाव सोंगोरोनिसै नोंथाङा बबे मोनसेखौहाय बुंनो नागिरदों
औ नोंथां।
ओ बबे मोनसेखौ सोंदों।
औ नोंथां ओ जोंनि मोसानाय जोंनि बे जा मोसानाय बाहागोफोर बेफोरो बबेबा मोनसे माब्लाबा समाव गोमालांगोन बायदि
ओं ओं ओं ओं ओं ओं बुजिबाय आङो नोंथांनि सोंनायखौ ओ बेबायदिनो गोमालांगोन होननानै बुङोब्लाथ' जोङो नंथारा होननानैबो बुंनो हाया जुदि जोङो बेफोरखौ ओ मोसाबाय थायाब्ला सोलिहोबाय थायाब्ला बेबहार खालामाब्ला बियो गोमानायनि लामायाव थांखागोनानो खा बेनिखायनो जोङो खेराइ मोस मोसानायानो जा बागुरुम्बा मोसानायानो जा। गुबुन संसार जानायाव मोसानायानो जा ओ बैसागु मोसानायानो जा हाबायाव मोसानाय मोसानायानो जा जोङो बेफोरखौहाय जेब्लाबो औ लाखिलांबाय थानो नांगोन आरो औ होमब्लासो बियो थां महरै थांनानै थागोन अब्लासो जोंनि हारिमुवाबो थांनानै थागोन। मानो होनबा मोसानाया जोंनि हारिमुनि मोनसे आंगो बाहागो खाथार।
औ नोंथां ओ नोंथां जोंना समाबो फैयै फैयै सफैबाय।
औ नोंगौ नोंथां ओं, औ दे नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।